हेल'
हेलौ खोनादोंना औ खोनादों
औ मा खालामदों?
दोङो ओरैनो नोंथां
अ ओंखाम जाखांबाय बा नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां
ओ दे होमबा जोंहा दिनैनि टपिक ओ आयदाखौ सावरायनोसै नामा नोंथां? अ जोङो मा आयदानि सायाव ओ सावरायनो नोंथां दिनि
बर'नि
बर'फोरनि हारिमु आयदानि फारसे सावरायनोसै नामा नोंथां? ओं ओ नोंथाङा एसे ओ बुंफोरना होनो हागोन ना बर'फोरनि हारिमुनि बागै? खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
औ एसे बुंना होदो नोंथां।
औ जोंनो दा ब बर'फोरनि हारिमु होनबा बैसागु मोसानाय हारिमु दोङो औ। बेहाय जोङो बयबो गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो मोसायो आरो रंजायो।
औ
औ बिनिफ्राय बेयाव ओ जोङो मोसानो थांबा बेहाय खाम, सिफुं, सेरजा, जाबस्रि बायदिसिना जोङो लानानै थाङो आरो। गुबुन गामियावबो थाङो ओमफाय दाब जाय ओ जेनेबा गावनि दा बेयावबो जोंनि माबा औ मोसायो। बिदिनो आरो बर'नि हारिमुनि बाथ थ' दानिया माबा मुंदांखा बर' हारिनि मोसानाय बैसागु मोसानाय।
जोंना बर'नि हारिमु होनबाथ' बैसागुआल' गोलैया जोंना जानाय लोंनाय नाय मोसानाय मुसुरनाय गो-होनबाय नोङो दानाय लुनाय गान्नाय जोमनाय बि बिदिनो बोथोरनि फोरबो ओमफ्राय धोरोमनि फोरबो बेफोर गासैबो माने जोंनि बर'फोरनि हारिमुआव गोलैयो आरोना नोंथां। ओम खोनादोंना नोंथा?
औ नोंथां।
उम ओ बिदिनो जोंना बर'फोरनि हारिमुआव बिदि बेसादारि हारिमु बेफोरबो गोलैयो जेरै जोंना आखाइजों बानायनाय गोबां आइजें आयला बेफोरबो जेरै आ सुबुं सिल्प' ओमप्राय सुबुं आरिमु बिदिनो ओमफ्राय मा होनो बेखौ सुबुं लुथाय बेफोर गासिबो गोलैयो आरोना नोंथां गाननाय जोमनाय ओमफ्राय संनाय खावनायाबो गोलैयो ओमफ्राय जोंनि आसारा बेफोरो आ बिनिनो नोंथाङा एसे आसार आखुफोरनि बागै खोन्थानो हागोन ना जोंनि बर' हारिमुनि बागै
बर' हारिमुनि
ओ आसार आखु जोंनि माने बर'नि बर' हारिनि जिउ खुंनाय बा समाजारि बेनि आरोना बेफोरनि बागै एसे बुंफोर ना होदो
जोंनि समाजारि जिउ खुंनाय माने
खोनादोंना नोंथां? जों मानि समाजारि आसारा आसारखौ माने बिदिनो जोंनिया बर'फोरनि रंजाथाइ फोरबो बैसागु मागो दमासि
औ
ओमफ्राय बिदिनो ओ फुजा ओमफ्राय जुलि बेफोरो नेमखान्थिफोरा गासैबो माने जोंनि बे बेयाव नु बेयाव माने बेरखांफैयो आरो ना
औ
जेरै आसाराखौ होननाय लोगो लोगोनो जोंनिया बर' हाबा हाबायाव जेनेबा हिनजाव गोदान गोदाना दख'ना थावसि गानो ओमफ्राय बे बे दख'ना थावसेयानो जोंनि बर'नि दानाय लुनाय हारिमुनि मोनसे नेरसोन बिदि आरोना ओमफ्राय हारिनि जेनेबा हारिमु हारिमुवा जोंना रंजानाय माने रंजानाय बाजानाय बिदि ओमफ्राय नोंथां बिदिनो जोंनि बर' हारिमुनि मानि गाननाय जोमनायनि एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां ओं जोंनि दा बर' हारिनि ओंखारनाय जोमनाय होनबा लाङो दंना ओमफ्राय जोंनिथ' आर'नाइ बर' हारिनि
औ जोंना माने बर' हारिनि गाननाय जोमनाय होन जोंना मोननै ओ दख'नाखौ मोननै माबा गानो आरोना ओ जोंना गवालपारा साइदाव ओ अग्रं होननाय मोनसे गानो ओमफ्राय नैबे साइदनिया लांगा दख'ना
औ
मोननै रोखोमथि थायो आरो ना दख'नाया औ
बेनिफ्रायथ' औ हौवाफोरनियाथ' औ मा होनदों नोंथां?
ओ दे नोंथाङा एसे बुंफोरना होलाय।
औ ए। जोंनियाथ' दा हौवाफोराबो गामसा गानो आरनाइ गामसा। ओरै आरो। जोंनि बर' हारिनि गामसा एफोरखौ गाननो होयो आरो। आरनाइ रायो।
आर'नाइ। औ।
औ।
आरो ओ ओ हिन्जावसाफोराथ' बिदिनो ओ जि जोम सना रुप फा
औ उम।
दख'नाखौथ' गानखायो ओमफ्राय फास्रा बिदि गानो आरोना ओ ओमफ्राय हौवासाफोराथ उम आर'नाइ ओमफ्राय गामसा बिदि गानोमोन आरोना। बिदिनो जोंना गाननाय जोमनाय बा आरो बे गानायनाय जोमनायखौ जोंना बर'फोरा ओ बर' आइजोफोरा गावसोरनो आखाइजों दानानै लायोमोन गोदो।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो ओ खुन्दुंफोरखौबो जोंना इन्दि फिसिनानै बानायोमोन। ओमफ्राय गाबफोरखौ मिथ थिंगानि ओ फिथाइ सामथायाइनिफ्रायनो ओ गाब होयोमोन खुन्दुंङाव। बेफोरनो आरोना नोंथां।
औ नोंथा।
औ।
दानियाथ' आरो नोंथां। ओ इन्दिनि फास्रा इन्दिनि ओ दख'ना मोननाय जायो आरो औ। बेखौ नोंथाङा ओ इन्दिनि जिखौ मारै बानायो? नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ इन्दिनि जिखो माने ओ आं बाराथ' मिथिया एसे मिथिगो। ओ बे इन्दि ओ एम्फौ लाथाया एम्फौ लाथाया फार्स्ट ओ सिखिरिखौ हमग्रोयो खोना ओमफ्राय सिख्रिखौ हमनानै बिदिनो
औ
बिदै दैयो बिदै दैनानै बिनो ओ इन्दि इन्दि बिलाइखौ जाहोनानै गोदोर देरहोयो देरहोना बिदि ओ एम्फौआ मोनबाथाय बेखौ फिथोब ओ फिथोब माबानो थाखा फ्राय ओ दोनो ओमफ्राय फिथोब ओमफाय फिथोब जानानै मोनबाथाय एम्फौआ ओ एम्फौखौ एरख'यो। फिथोबनिफाय एर ख'नानै ओ एरख'नानै ओमफ्राय बे फिथोबखौ दै गुदुङाव रुयोमोन जांलै रुनानै बिदिनो उम खुन्दुं दिहुननानै ओ खु माने दै गुदुंनिफाय रुना खुन्दुं दिहुनोमोन जां आं बाराथ' मिथिया एसे इदिनो बानायोमोन आरोना।
औ
ओ ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओ संनाय खावनायनि बागै बुंफोरना होदो एसे।
संनाय खावनाय
औ
औ जों दाथ' बर' हारिनि ओ संनाय खावनाय माने ओ अनला ओंख्रि संनाय। जेतु औ उम बेफोरथ' बर' हारिनि बे मोनसे मैगं आरो अनला मैगं। बेखौ जोंनिया औ बा हाबा बिबाबाबो नोङो खैना गोदाना अनला ओंख्रि संनाय मोनसे नेम दोङो औ हाथासुनि खुरनाय बेवहाय
औ
औ
हाथासुनियाव औ हाथासुनियाव अनला ओंख्रि सं संनाय ओ। थावबो होआ हालदैबो होआ। जोंना डाइरेक्ट खारै दोनो सङो औ। बिबायदिनो जोंना माने ओ थावल' नङा ओ मस्ला मस्लिबो बाहायामोन आरोना।
औ।
होम। ओमफ्राय बिदिनो अनला ओंख्रियाबोथ' जोंनाया ओ बर'नि हाबायाव होयो सबायाइ ओंख्रिबो दंबावो जोंना बर'नि संनाय खावनायाव। नारजि ओंख्रि लाफ हा मैद्रु।
औ।
होआ होलासिनो संनाय। आ नोंथा।
औ नोंथां।
आरो गोदोथ' जोंना बर' हिन्जावफोरा संनाय खावनायाव जोबोद आखा फाखाथारमोन।
औ।
औ। खोनादोंना नोंथां ओ ओ नोंथाङा एसे ओ। सुबुं सिल्प'नि बागै फोरमायनो हागोन ना। नोंथां औवाजों बानायनाय।
औ औवाजों बानायनाय जेरै ओ। माबा सानद्रै खादा औ।
दुखलि औ।
नखलि।
ओमफ्राय हुकेन ओमफाय न'खरनि बायदि बायदि खामानियाव बाहायनायनि थाखाय। हेल' ओ गोबां जेरै सा खादा सान्द्रिखौथ' होनखाबाय आं। दुलिबो। ओ बेफोरनो जोंनिया। ओ सुबुं शिल्पनि नेरसोनथि आरोना जोंनि। बर'नि। औ हुग हुखेन खोनथ' जोङो औवाजोंनो बानाय खायो जोङो माइ माइ माबाबा ओ माइखौ हाना लाबखांनानै।
औ।
अ नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय इनै औ दोनथ लायनोसै नामा नोंथां उनाव लोगो मोनफिनसिगोन ओ औ